हेलौ ओ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
औ आंथ' माने दा जेबो खालामाखै ओरैनो माने फ्रियाव दंथ'यो आरो जिरायनानै दङ औ।
होमबाोंथाङा आंजों दसे समावरायफानो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायलां दिनि बे आयदायानो जाहैबाय जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायदिनि
औ।
ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला' जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जेरै दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बिदिनो ओ जायगा एबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय थाखाय जोङो दावबायलांनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां? हयथ' फरायनाय स्टुडेन्टानो होनना जाया मानो फरायसायानो होनना जाया मानो बिसोरो मा दाबसे जाहैबाय गुबुन दाबसेयाव थांनानै जेरै फरायनानै लाहैनांगौ जायो आरोना फरायसा स्टुडेन्टबा जुदि गावनि जायगायाव जुदि फरायसालिया गैयाब्ला जाखिनि नांगौ बेफोरो जुदि गैयाब्ला जों गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै फरायनांगौ जायो जेरै जोंनि जायगायाव जु जुदि ओ साइन्स एबा मेडिकेल कलेज गैयाबा बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गैयाब्ला जों गोजान गोजान देसफोराव एबा गोजान स्टेफ्राव जों थांनानै थानांगौ जायो आरोना जेरै हमनानै लायोबा मोनसे ओ स्टेआवनो जुदि नायोबा दाबसे जायगायावानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि थाङोबा जोङो
औ।
ओ गवाहाटि बेडि स्ट्रिकटआव जों थांनानैहाय जेरै फरायनांगौ जायो आरो आरोना जुदि जोंनि नांगौआ जुदि ओ चिरां डिस्ट्रिकआव गैयाब्ला जुदि ओ जोङो बैयाव थांनानै माने ओ हमनानै लायोबा आरोना जुदि गवाटियाव थांनानै जोङो बायदि कलेजफ्राव थांनानै फरा-फरायसालियाव थांनानै जोङो मा सोलोंथाइखौ लाहैनो हायो आरो ना आरो थिग बेफोरबायदिनो गुबुन खौ नायोबा जोङो बराय फरायनायाव फरायनायजों लोगोसे जों गुबुनखौ नायोब्ला खामानि दामानि नङा होमबा नोंथां। जुदि खामानि दामिया-दामानिया गावनि जायगायाव एबा गामि ओनसोलाव जि गावनि नांगौखिनियाखौ जोङो गावगा मावनो थाखाय जुदि मोनफुङाखिबा गुबुन नोगोर सोहोराव फैनानै दावबाय फैनानैहाय लोगो दावबायनायजों लोगोसे ओ नोगोर सोहोराव फैनानै जेरै फेक्ट'रियाव खामानि मावफैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो नायबावोबा ओ जुदि ओ बेरायनो थाखाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोबा जुदि हमनानै लायोबा जेरै जोङो ओरैहाय ओ-जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राया जुदि जों ओरै थाङोबा जेरै शिलं मेघालया बेफोराव थाङोबा आरो ना। जोङो बेरायहनो थाखाय बेफोरखौ मोनसे दावबायनो होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै बेफोर बेफोरबायायदि जायगायाव ज गोबां म बेरायनो थाखाय जाया दंनायालाय जों बेयावांनो हायो जेरै सेराप भुन्जि दङ दाउखि दङ गोबां रोखोमनि दङ आर ना आरो ना नालेण्ड साइडजों ज-जुकु भेलि होननानै बुंनाय जायो बे जायगायाव गोबां माने बेरायनो थाखाय जों थांनो हायो आरोना।
औ
बेबो मोनसे दावबायनाय हिसाबै मोनसे मानसिनि एक्सपिरियेन्स एबा मोनसे ओ-सोलोंनांगौ बेफोरनि बागै बुंनांगौ जाहैयो आरोना आरो बुंनोबो हायो बेजों लोगोसे जों मोनसे ओ-मोनसे गावखौ माने माबायदि थांनांगौ लामाजों माबोरदि थांनानै जों सहैनानै जों माबायदि फैफिननो हागोन। बे मोनसे एक्सपिरियेन्स होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरोना बेफोरखौहाय।
औ औ
आरो जों बेजों लोगोसे जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गुबुन जायगायाव जोङो साख्रि बाख्रिजों माव सहैनांगौ जायो नङाबा नोंथां जुदि जोङो। गभारनमेन्ट साख्रिफ्राव जुदि फोरोंगिरि एबा प्रफेसार जायो अब्ला जोङो मा दाबसे जायगायावल' जोङो जोंङनि लुबैनाय बायदिखौ मोना। मानो होनोब्ला बिसोरसो खालामनानै होयो आरोना आरो जोंनि एगजाम लिरनाय बायदि बिसोरो दैथाय हरो आरोना। जुदि फास जायो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन जायगायाव जुदि थांनानै जोङो मा? दावबायनायजों लोगोसे बै जायगायाव थांनानै जोङो फोरोंहैनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फोरोंनायजों लोगोसे जोङो माने जाखिनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो बुखौ बुथुमनानै लाबोनो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरो जोङो गुबुन जायगायाव जोङो थांबावोब्ला जुदि बेरायनो थाखाय एबा माबा मोनसे मावनो थाखाय जुदि हमनानै लायोबा जोंनि इण्डियान हादरनिफ्राय गुबुन हादोर जेरै ओ- मा होनांगौ बेखौहाय ओ-इउनाइटेड स्टेट जेरै ओ- आमेरिकान बेफोरबायदियाव आरोना। ओ-गुबुन गुबुन हादरफ्राव हादरसाफ फोराव जों थांनानै मा खामानि मावहैनोब्ला जोङो मोनसे दावबायनाय होननानै बेखौ बुंनो हायो आरोना। जेरै डुबाइफ्राव जोङो था थांनानै मोनसे ओ-खामानिफोर मावहैनो हायो जेरै हटेल मेनेजमेन्ट खालामहैनो हायो आरो। बेफोरनि जायगायाव थांनानै जोङो माने मा? बिसिनि कारेन्सिया मोनसे बुरजा जानायखाय जोङो बेफोराव गोबां रां खामायनानै लाबोनो हायो आरोना। थिग बेफोरबाय दिनो जोङो मा गुबुन गुबुन जायगा एबा गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै जोङो मा थांनानै
औ
खाम रां खामायहैनाय बेफोरबो मोनसे दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरोना। नङा होनबा नोंथां। आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो बेरायनो थाखाय जोङो ओरैहाय ओ- शिलंजों लोगोसे जोङो ओरैहाय सिकिम बेफोरो दार्जिलिंफ्राव जोङो थांनानै मा दाबसे जायगानिफ्राय बै जायगायाव थांनानै जोङो मोनसे ओ बै जायगाया माबायदि बेनि थासारिखौ जों नायनो एबा बिसिनि जानाय कालसारखौ जों नायनो होननानै जों बेयाव थांनो हायो आरोना खनसे बेरायहैनो हायो आरोना माने मोनसे जायगायाव थाबाय थायोब्लाथ' माने मानसिया एसे बानायफैयो नङा होनबा नोंथां माने साननै सानथामसो माने बेयाव थांनानै जोङो मा? नायहैनायजों लोगोसे मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै जोङो थांनानै मोनसे ओ- दावबाय होननानै जोङो बेखौहाय बुंनो हायो आरोना नङा होनबा नोंथां आरो- फोरबायदि ओ सोलिबाय थानायखौनो मोनसे दावबायनाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि सायाव दावबायनायनि सोमोन्दै बेफोरनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने ओ दावबायलांनायखौनो जोङो थांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां। दा जोङो बेफोर दावबायनायनि गेजेरजों माने जोङो गोबां गियान मोननो हायो आरो दा जोङो माने बांसिन गोबांसिन मानसियानो माने दावबायनायखौहाय जोङो बिदिनो माइन्द फ्रेस खालामनो थाखाय बा जोङो माबा मोनसे ओ गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो दावबायहैनाय जायो। बांसिनखौनो जोङो बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो दा जोङो जोङो दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय लोगो लोगो जोङो दा बै ओ थांनाय लामाफ्राव जोङो जि जाथाय नुलाङो बेफोरखौबो जोङो मोनसे एक्सपिरियेन्स लालांनो हायो।
आरो जोङो दा बुंनो हायो जेनेबा जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा बा जोङो गुबुन स्टेटफ्राव थाङोब्ला जोङो बैसोर हारिनि जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि थानाय बिसोरनि माबोरै बिसोरो ओ थायो बा बिसोर मायदि जायो बिसोरनि राव हारिमुफ्रा माबायदि धोरोम आसार खान्थिफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरोना। आरो बिसोरनि उम हाबा ओ बायदि खुंनाय बा बेफोरबायदिखौबो जोङो मिथिनानै ओ लाबोनो हायो। जिहेतु जों दावबायनायनि गेजेरजों माने गोबां गियान बाहेरा गियानफोरखौ जोङो बुथुमनो हायो आरो। दा जोङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ओ बिदिनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ बैसोरहा जायगाफोरनि जोङो जेनेबा बारहावाफोर जेनेबा बिसोरनि माबायदि जेनेबा ओ बारहावाफोरा माबायदि बिसिनि एरियायाव ओ बिसिनि ओ सुबुंफोराहाय माबायदि थायो बेफोरनि बागै जों मि थिनो मोनो बिसिनि आखल गियानफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो जिहेथु जोङो बिसोरनि मोजां आखल फोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबोनो हायो बा जों बिसोरनि गाज्रि गियानफोरखौ जोङो ओ नुबोनो हायो बेफोरबायदिफोरखौ जोङो नुबोनो हायो। ओ मिथिबोनो हायो आरो दा जों नायनि गेजेरजों माने जोंहा ओ गोबां माखासे ओ नलेज मोन्नायखौ जों नुनो मोनो। दा माखासे सुबुंफोराहाय माने दावबायनायनि गेजेरजोंनो माने गोबां ओ बेफोरबायदिनो ओ मा होनो इखौ ओ खन्थाइ रायथाइ ओ बेफोरबायदिनो ओ थुनलाइ बायदिसिना सोरजिनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। मानो होनोबा दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो बेफोरखौहाय ओ लिरनो हायो नालाय। दा जोङो मिथिंगानि जि नुदों जेनेबा नुथाय दाउलाफोर जेनेबा बेफोरनि बिफां लाइफां मिथिंगानि जि ओ सोरजिनाय सोरजिजानाय मुवाफोर जों बेफोरखौ लानानैहाय माने जोङो खन्थाइ रायथाइ आरिफोरखौ जोङो गोरलैयैनो सोरजिनो हायो आरो। दा जोङो दावबायनाय ओ दावबायनायाथ' माने गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोंहा बिदिनो बाइकफोरजों दावबायनाय कारफोरजों दावबायनाय बासफोरजों ट्रेन फोरजों बिदिनो खायफा खायफा माने साइकेल आइथिंफोरजों बो थाबायनानै बे दावबायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो
औ
आरो खायफा खायफा बेफोरबायदिनो दाबसे जायगाफोर गुबुन दाबसे जायगासि जेनेबा फ्लाइटफोरजों दावबायलायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो मानो होनोब्ला जोङो बे बेफोरबायदि ओ माखासे बेलेग बेलेग ओ गुबुन गुबुन गुबुन माबाजों जोङो दावबायोब्ला माने जोङो गुबुन गुबुन एक्सपिरियेन्स फोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै जोङो बाइकफोरजों दावबायोब्ला जोङो बाइ बाइकनो बाइक बेफोरखौ गासिखौबो जों लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो बेफोरावहाय मा मा जेनेबा जोङो डकुमेन्टस नांगौ बेफोरनि थाखाय जोङो दावबायनायफ्राव जोंहा माबायदि गोनांथि जायो मानि थाखाय बे गोनांथि जायो बेफोरखौ जोङो माने मिथिनो हायो आरो दा जोङो बाइकजों थांनाय लोगो लोगो जोंहा माने गोबां माखासे जायगाफोरावहाय जोङो गोसोबायदियै थांनानै जोङो बेरायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जिहेतु जोंहा बासफोरजों थाङोब्ला माने नोङो माखासे जायगाफोरावहाय जोङो जेनेबा हाजोआरी ओनसोलफोराव जोंहा फिसा फिसा लामा फोर थायो दा बै जायगाफोरावहाय जोङो माने दावबायहैैनो जोङो माने हाहैजोबा आरो दा जोङो माने बाइक आरिफोरजों थाङोबा बा साइकेलफोरजों थाङोब्ला जोङो माखासे जायगाफोरावहाय फिसा-फिसा खनना खनला जायगाफोरावहाय जोङो थांनानैहाय बैसोर जायगानि सुबुंफोरजोंहाय जोङो ओ थानानै जोङो बैसोरनि ओ राव हारिमुफोरखौहाय जोङो मिथिनानै बा जोङो बिसोरनि गियान आखल आखुफोरखौहाय जोङो ओ मिथिनानै लाबोनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायफ्रा आरो दंबावो जेरैहाय जोंहा स्कुल कलेजफोरनि ओमफ्राय दावबायहैनाय जेनेबा जों फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो माब्लाबा समाव जेनेबा प्रजेक्ट आरो बायदिसिनाफोरनि थाखाय जोङो दावबायहैनाय जायो दा आरो बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा बिमा बिफाजों दावबायनाय जेनेबा फेमिलि ट्रिप आरो बेबायदिनो जोङो लोगोफोरजों दावबायहैनाय आरो बे बेदिनो गावनि लोगोरि जिउनि लोगोरिफोरजों जोङो दावबायहैनाय बेफोरबायदि माखा माखासे माबाफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो बेफोरबायदियाव थाङोब्ला जोङो जेनेबा बिमाफोर बिमा बिफाफोरजों जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरनि माखासे दिसिप्लिन फोरफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ जायो जेरै जोङो माखासे जोंनो लुबैनाय बा जोङो जि गोसोबायदि खालामनो लुबैनाय बा जोङो थांनो लुबैनाय बेफोरबायदि जायगाफोराव बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो थांफानो मोनाबो जानो हागौ दा बेनि जाहोनाव जोङो लोगोफोरजों थाङोब्ला माने लोगोफोरजों दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां इन्जयमेन्ट जेनेबा जोङो जि गोसो जादों बा जोङो बैयाव थांनो गोसो जादों बेयाव थांनो हागोन। जों माबा मोनसे जानो लोंनो गोसो जादों बेखौबो जों जानो हागोन। नाथाय बिमा बिफाजों थांफायोब्ला जों माने बेफोरबायदि माखासे इन्जयमेन्टखौ जों लानो हाया आरो ना दा जोङो दावबायनायनि बागैथ' गोबां खोथा सावरायबाय नङा होमबा नोंथां दा जोंनि समावथ' जानानै फैबाय दा एसेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनि बुंनायनिफ्राय माने जायफोरखौ सोलोंनो मोनबाय माने जायखौ मि थियामोन बिनि बागै सोलोंबाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय आरोना
औ जागोन दे नोंथां।
अ